औ नोंथां खोनाबायना?
औ खोनादों
उम ओ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
दायो ओरैनो दङ जिरायना
आस्सा! ओमफ्राय दिनैहाय मा जानाय?
अ ओंख्रिया
अ
माबासो दालि जहलसो ओमफ्राय ना बाथोन
उम सोर संनाय?
जोंहा बिनानाव संनाय
आतसा
ओं
नोंथाङा मिथिगौ ना दालि ओंख्रिखौ माबायदि सङो
मिथिगौ मिथिनाया
फोरमायनो हागोन
फोरमायनो अ हा-हायो हानायालाय उम दालि खौहाय सुना लाग्रोबाय।
उम
सुना लाखांनायनि उनाव जेनेबा सारायखौ जानबाय
औ
साराय जाननायनि उनाव सारायखौ दुंहोबाय ओमफ्राय हाना लाग खानाय सामब्राम सामब्राम होबाय ओं साराय गुदुं जानाय उनाव ओमफ्राय थाव होबाय थाव होबाय ओमफ्राय फानलु होबाय आरो
उम
ओमफ्राय थावफ्रा गैयोब्ला बेनि उनावहाय दालिखौ होसनबाय दारेनखौ होसोननानै उनाव एसे एवदबबाय एवनो ओमफ्राय संख्रि हालदै हो बाय दसे एवदबखांनायनि उनावहाय माबाया रानोबा दै होबाय आरो ओमफ्राय खोबनानै दोनबाय ओमफ्राय दालिखौ रुइबा इदिनो एसे साग्लिबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव संख्रि नांदो ना नाङाखै बे बेखौ माबाबाय आरो गोदौखांनायनि उनाव लासाव नायबाय औ
आंथ ओरैनो बिदि दि संनानै जाया दालिखौ ओरैनो रुनानै जायो
अह रुनानै जायोब्ला मोजां देहानि थाखाय
उम रुनानैसो जायो आङो दालियावहाय ओरैनो ओ फानलु एसे होबाय ओ सामब्राम होबाय ओमफाय ओरैनो दैजोंहाय रुनानै जाबाय आरो।
औ
आरो नोंथाङा मा मा जानो मोजां मोनो
अ जानोथ
बरनि ओंख्रिफोरनि गेजेराव
अनला ओंख्रि थाबाय
औ
ओ ओमफ्राय बिदिनो नारजिफोर थाबाय
ओम नारजिल ना माबाफोर दंदेरो नारजिजों? नारजिजों अमाजों ना
औ
ओम आमफ्राय अनला
अनला जों दाउजों
बिराद गोथाव
अनलाजों दाउजोंथ बरिया
औ
आरो दाथ मेवा मोनदोंना दानि बोथोरावथ मेवा मोनो
औ मोनो दा मेवाइजों अनलाजोंबो गोथाव जायो
मेवाइजों अनलाजों दाउजों जानांगौ
औ नोंथाङा फोरमायगोन नामा अनलाजों दाउजों मारै सङो?
अनलाजों दाउजों होम आंथ बिराद ओंख्रि बे सङो अनलाजों दाउ जों औ जों-जोंनाथ गावबा गावनि नआवनो माबाया थाखायो औवाया थाखायो नोंसिनाव दंना गैया आफा
दङ दंनायालाय
औ जोंनाबो दङ औवाखौहाय मेवाखौ दाननानै लायबाय नआवनो ओमफ्रायहायो मा होनो बेखौ मिथिगौ नोङो मेवाया नुजानाय नुजानाया गोखा जायोनो हा सिंनिफ्राय बोखांनायासो माबा जायो गोदै जायो
अ
ओम आमफायहायो मेवाखौ लायबाय हाबाय दसे दैयाव सोमनानै दोनबाय ओमफ्रायहायो बेदर दङबा बेदर एवबाय संख्रि बानलुजों एवबाय ओमफ्रायहायो माबा ओ एवनायनि उनावहाय ओ मेवाखौ होबाय मेवा होखांनानैहाय उम दसे एवबाय बिनि उनावहाय दै होबाय दै होखांनानैहाय जुदि ओ बेयो एसे माबायोबा मोनोबा ओ एसे मोनहां मोनहां जानायावहाय अनलाखौहाय गुन्दैखौहाय माने बै अनलाखौहाय दैयाव लगायनानै बा गुन्दैयैनो होनो हायो आरोना ओमफ्रायहायो आराम गंगार दुनिया होनानै थांदो मोदोमलायसिगोन आरोना हि जायोना नोंथाङा?
औ जायो जायो जानायालाय
उम
ओमफ्राय बेनि अनगायैबो बरफोरनि जानायनि मादाव गोथावसिन जेनेबा अनला ओंख्रियाथ थाखाबायानोसै ओमफ्राय नारजिजों अमा मेजेमजों
औ नारजिजों अमा मेजेमजों बरिया गोथावखा आंथ जाबाय थायो माबायाव सप्तायाव खनसे जायो आं माबायावहाय सानदे सानदेआव जायो आं नारजि अमाखौ
जांगौ
उम गोथाव मोनथारो सानदेबथाय जाबाय आरोना मा होनो नोंथांमोनावहाय बिराद दावराव नोंथां नोंसिना दाउआ गाबगासिनो अनलाजों जानो गोथाव जाथों थारसिगौमोन
औ ओरैनो अनलाखौहाय गोजा जाय खारै होयोना होआ नोंसोरहा
अ खारै होबा खारै दङबा खारै होयो खारै गैयाबा खारै होआ माने
औ नोंथाङा अबेखो साबसिन मोनो खारै होयिखौ ना होनायखौ
खारै होनाया साबसिन जायो खिन्थु बांसिनानो माने जोंनाथ' खारैया बांद्राय थाबाय थाया नालाय खम जानाय जायो खारैखौ
औ जोंना ऐ हाथासुनियाव होन हाथासुनि हाबायाव होनायाथ माबासो जायोना खारै गैयिसो जायो
ओम उम गुफुर खाालारनिसो जायोना बेयो औ खिन्थु आं मोनजाफेराखै हाथासु नि हाबाखौ दासिमबो
अ आं जाखांबाय जानायालाय
ओम जिरायहोनानै लाइआव जाहोयोना सिथ्लायाव
औ औ
ओ
हौवा हिनजाव मा हि-हिन्जाव गोदाना खुरना होयो आरो हौवा गोदाननो
आदसा हौवा गोदाननोसो खुरनान होयो बेलेगनोबो खे-खुरनानै होयोना बेलेगनोबो होयो ना
हौवा गोदान जाखांनाव हौवा गोदानखौ माने खबसेल दौहोयो ओमफ्राय बेनि उनाव हाय बोखारनानै होनानै ए साइडआव थानाय मानसिफ्रा जायो आरो माने उनाव जाहोयो बा गुबुनफोरनो आरो
औ आं बिदि नुदोंखि जिरायहोना सिलायाव जिरायहोनानै एसे सेंग्रा सेंग्रा मानसिखौ जिरायहोनानै ओमफाय बिसनो ओंखाम माने खुरनानै होनाय माने बिदि जाहोनाय सिलायावहाय ओमफाय आं बेखौ मिथिया बे हौवानो दौना होयो मायो बेखौबा आं मिन्थिया आरो औ बेखौथ मोनायावसो खालामो ना
औ मोनाब्लियाव खालामो बिलिफाङाव आरो औ
आरो साम जाया नोंथाङा साम
साम जायो
साम खनफेरबाय नोंथाङा
खनबाय दैयाव थायोना
आहा औ
मोजां माबाया दैया माने गोजोंबा सामखौ नुनाय जायो आरो ओमफ्राय खननो मोजां जायो ओमफ्राय दैया गुबुंलेबाथाय सामखौ खननायाव दिगदार जायो
औ खिन्थु आं साम खननो बिराद मोजां मोनो जोंथ मोना मोनायावसो खनो सामखौ
ओ
अर लाबाय थांबाय मोनायाव मानो होनबा सामआ मोनायावसो ओंखारोना
औ
बेलासियावहाय
ओ
मोनाबा नोङो आरामल खनलांदो खिन्थु बेलासि सानजौफुआव थांबा नोङो सामखौ नागिरनांगोन बिरादनो खिन्थु मोनायाव थाङोबा नों खनलां आरो दैजोंहाय
ओ औ सामखौ सायनो मा खस्थ नङा
सामआ सायनो बिराद खस्थ मा होनो जोंनाथ मा होनो आसिया गाज्रि जायोना बिरादनो साम ओ मा होनो बियो फायोबा बौजोबो आखाइया
खिथोखौबो दानसनांगौ ओमफ्राय मोखांखौबो एर खनांगौ
औ दानस दाननायानो बे दाननायानो माबा बौनो नागिरो आखाइयाव बिरादनो जानोलाय गोथाव आरो सामजो सबाइजो
बा बांसिन गोथाव जायो
सबाइदा
सबाइजों ओह
खिन्थु आं सबाइजों जायानो सामखौहाय माने समबाइजों गोथाव जायो सबाइजों खिन्थु टमेटजों एसेल माने एवथेबनांगौ आरोना
अ
एसेल बिदै जब जब ल खालामनांगौ बरिया जायो होमबा बानलु ज्रोम होदो बिराद गोथाव
सामखौ जायोबा मानसिफ्रा मेगन मोजां जायो होननानै बुङो
औ
ओ जानो हायोबा मोजां आरो साम खौ लानानै बाथ्रा फानदाय दङमोन गोसोआव दंना नोंथाङा
मामोनलाय
जाबाबो जायाबाबो खुरैसे होननाया
आतसा होम आमफ्रायहाय ओरैबो दं दै सिङाव लेखा लिरो
औ औ बो दङ ओम नाफामखौलाय जागोना जाया
नाफामखौ दाबो आङो खनसे ना खननैल बिदिल जादों आरोना नाफामखौहाय
ओ बायनो ना ननिमोन
ननि नआव बानायनायमोन खिन्थु जाया आं औ उम माने जानायनो होननानैल जानाय आरोना
माब्रै बदि माबायदि बानायबा नाफामा बांसिन मोजां जायो?
नाफामखौ थास' बिलाइजों बानायो होनदों नामा आं बेखौबा
औ जेनेबाथ फार्स्टआव जेनेबा नाखौ नाखौ लाबोबाय फोरानबाय बे उनाव रानोबा जेनेबा
औ औ नोंथां टाइमा बारसिगोन नामा?
अ दे बिब्दिब्ला
औ दे दोनथबाय दिनै। औ औ